खोनादोंना?
औ खोनादों
औ माबोरै दङ नोंथाङा
अ आं दा दासान्दि आं मोजाङैनो दं नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दङ दा औ बिदिब्ला जो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि आरो दानि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा जायखौ जोंनि इन्दि एम्फौ होननानै बुङो बांद्राय जे खुन्दुं दिहनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन हागोन।
औ दा दा आं बिदिब्ला नोंथांनाव ओ मोनसे सोंथि सों सोंनो हानो बेनि सोमोन्दैनो सानो जे नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा दोरोङारि सु समनिफ्रायसिम मोनथिबोनाय जोंनि बर' माहारिनि ओ एम्फौ फिसिनाय आदब खायदाखौ एसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि सोमोन्दै?
औ हायो गिबियावनो जोङो एम्फौ बैखो लाथा एम्फ एम्फौ होनो आरोना लाथा एम्फौ लाथा एम्फौ ओमफाय जोङो बिदै मोनो। फिसा फिसा एइबे गांजेमा होननाय बायदि बिदि गांजेमानि बायदि आरो सेम एकदम फिसा फिसा बिजै-बिदै मोनो। बेनिफ्राय बिदैखो न'आव लाबोनानै जों मा खालामो बिदि जों बनथुमना बनथुमना दोननायनि उनाव बोनथुमना दोननायनि उनाव बेयो मा फिसा फिसा जिब जायो आरो ना फिसा फिसा एम्फौ जायो एम्फौ फिसा फिसा एम्फौ जायो बिनिफ्राय बिनोस जोङो मा इन्दि बिलाइ जाहोनांगौ जायो बिनि थाखाय जों गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ जाहोयो गिबियावनो। बे एम्फौआबो फिसा फिसा नालाय ओंखायनो बिलाइखौबो फिसा फि फिसाखो जाहोयो आरो। बा एसे देरहांबा माने एसे मिद इसे बाहाय बिनिसे माने फिसा थानोसै आरो एसे गिदिर जाबोबाय नालाय बिसोर बिलाइखोबो बिदि सेम औ एखे देरसिन बिलाइखौ जाहोनांगौ जायो आरो इदि आमफ्राय बिदिनो जाहोहोब होबाय थाबाय बिलाइखो होबाय थाबाय बेनिफ्राय देरबाय। देरनायाव आरो मा बिलाइ बोराय इन दि बिलाइखो होबाय आरो ना। इन्दि बिलाइखो होखांनायनि उनाव सानथाम सानथामसो जाहोनांगो जायो इन्दि बिलाइ बोराइखो। माने बिदि रानाय बिलाइ आरोना रानाय बिलाइखो जाहोबाय जाहोनायनि उनाव बिदिनो फार्स गिबियाव बिसोर गोमोन होनो जे गोमोन फैयो अजा होनो आरो जोंनि एरियायाव माने अजा फैनाय होनो आरोना बिदि फार्स गिबि खेब मानै फैयो आरो मानै जरासे जरासे बा जरानै फैयो आरो बे खौ बुङो अजा, अजा फैनाय। ओमफ्राय गोमोनबो बुंजायो अजाबो बुङो खाय बांसिनानो बेखौ माने अजा होनना मिथियो आरो। फार्स्ट गिबि गोमोन फैनायखौ माने अजा होनना बुङो। औ आमफाय बे अजाखौ माने बोखांनानै बे बिलाइ गोरानफोराव दोनजायो आरो माने बियो जाहाथे बे फिथोब खानो हायो मोजाङै फिथोब खानो हानायनि थाखाय बेखौ मा बिलाइ गोरानाव दोनो आरोना बस्थायाव खाथुमनानै औ बस्था मोनसे लायो बस्थायाव ओमफ्राय बिलाइ गोरानखौ सोबाय थाब बे थालिर बिलाइ गोराना थालिर बिलाइ गोरानबो लाजोब लाजायो एबा थाइजौ बिलाइ बायदिसिना इदिनो मोजां जिनिस आरो मोजां बुथु माने जाहाथे गिसि नङा गोरान एखदम मोजाङै राननाय बेलाय बिदि बेखौ लानांगौ आरो ना ओमफफ्राय लानानै बिदिनो बस्थायाव खाथुमना दोननो हायो ओमफफ्राय बिदिनो दिनै गिबि खेबाव मानै बा जरानै फैबायनाा माब्रै मानिबा माब्रै फैबाय बिनि नेक्स्ट दिना आरो माने बिदि गोमोन फैबाय आरो फैबाय थायो गोमोन फैबाय थायो बिदिनो ओमफ्राय बे गोमोन फैनायखौ जों मा खालामनांगो बिलाइ गोरानाव बस्थायाव खाथुमनानै माने बस्थायाव बिलाइ गोरानखौ सो नानै बे एमौ गो एम्फौ गोमोनखौ माने लाबोनानै बुस फि खाथ'ना दोनो आरो औ बेनिफ्राय बे बबस्थायाव माने बिसोरो गावबा गावनो बाहा बानायना थागोन ओमफ्राय बे गावसोरनो माने मा फिथोब बानायो आरो ना गावसोरनि थानायनि थाखाय थानो थाखाय बिसोरो मा जागा बानायो जागा बानायनानै बिसोरो आरामसे माने फिथोब फिथोब माबानानै थायो आरो ना बेखौ मा होनोमोन फिथोब लुनानै थायो आरो न' बानायनानै गावसोरनि जाहाथे थानो हानाय जायगा बानायना थायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंदो मोजां खोनायासै
आंनि माथो